खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ मोनाबिलिनि गो जोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों नोंथांनिसोबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय
नोंथांजों आङो बर'नि जामुंनि बागै एसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम मोननो हागोन ना?
औ औ थारैनो हागोन अब्ला नोंथाङा औ दे बुं
जोङो बर'नि जामुं होनोब्ला जोंनि जानाय लोंनाय सामथाइ फिथाइ थाइजौ खान्थाल बेफोर गासैखौबो मैगं ओंख्रिनिफ्राय लानानै गासैखौबो जों जानायखौ बुजि गैया आरो ओंख्रि होनोब्ला साम'जों सामुसजों सबायाइ अनलाजों दाउ बेफोरखौ नाफाम नारजिजों अमा बेफोरखौ जोङो जायो आरोना खांख्राय बेफोरखौथ' ज बर'फोरा जों साम'जों सबायाइखौहाय बोरै सङो होनोब्ला जोङो साम'खौ मायाव मोनो होनोब्ला जोङो हाखर बा दैमाफोराव
औ
बेफोरोमखौहाय जों साम'आबो गोबां रोखुम रोखोमनि थायो साम' दाब्ला साम' लंग्रि साम' फाग्ला साम' लाद गोबां रोखोमनिदाय जों गासै साम'खौबो जाजोबा आरो जोङो जोंस जोंनिया फिसा फिसा बेखौ जों जायो आरो साम' लेंग्रिखौ लायो आरो साम' दाब्लाखौबो जोङो जानाय खौ नुनो मोनो आरो
बिदिनो जोङो साम'खौहाय जोङो बिदिनो हमना दांग्रोमना लाना फैयाबाबो जोङो हा हाथाइ बाजारावबो मोनो बायनानैबो लाना फैजायो आरो बिदिनो जोङ लाना फैनानै जोङो सायाव जबो जोङो खारनो थाखाय जोङो खाननै बा खानसेेरनि थाखाय हरसेबा हरनै थाखाय जोङो सोमना दोननाय जायो आरो बेखौ सोमना दोनखांनानै जोङो ओ जे खालि जागोन जों बे खालिहाय आरो एसे हुनानै मोजाङै हुनो जोङो मोजाङै सुनानै एसे दाननानै ओमफ्राय जों सामुनि सायाव दा घाखोन थायो बेखौबो जोङो बोखारनानैहाय जोङो बि बिदिनो खानानै जोङो बिदि जानाय खौ नु उनाव जोङो साम'खौहाय एसे ओ साराय गुदुङाव होननानै एवफ्रानबाय थानानै जोङो खारै एसे होननानै जोङो बिदिनो रानबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो सबाइखौहाय एसे रुग्रोना लानांगोन आरो रुग्रोना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ रुखांना लानानै जोङो समुआ जेब्ला मोनगो
औ
स'लखबनानै जोङो आर फिन गोदौफिननानैसो अ जोंनि जा होन होनो गोनां हाएजें सामब्राम जाब्रां खौ जोङो होनानै मोजाङै गोदौनानै जोङो सामखौ साबे जों सबबायजों जों बिदि जोंनि ओनसोलावहाय बे संनायखौ, नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो, जोंङो अनला खारै अनला खारैजों औवा मेवा बेखौबो जोंङो थिग बिदिनो जों औवा मेवाखै औवा-औवाखौहाय जोंङो औवा गोरलै जाय औवा-औवा गोरलै
औ
बेखौ जोंडों दानना लाना फैनानै मिजि-मिजि हानानै जो एसे खारै गोथाङै
गोथां होखांनानैबो हाजायो आरो जों खारै एसे होनानै जों बेखौ मिजि-मिजि हाना लानानै, जों बेखौ सारायाव एसे एवफ्राम ग्रोनानै, थिग बिदिनो खारै मैगंआवथ' खारै होखानांगोन जोङो खारैजोंसो संखायो जों, खारै एसे होनानै एवफ्रानग्रोना लानानै
औ औ
बे अनला खारै होगोन नालाय सुनाय एसे फाननानै जोङो मिक्सार मि दा जा बायदि-बायदि थायोब्ला बेफोराव जोङो गेब्लेहोना लानानै देना लानानै जोङो। जेब्ला ओ औवा मेवाया गोदौगोन आरो दै होखांनानै खारै उनु होनानै रब होनानै जोंङो दै होगोन बे गोदौबा थाय जोङो जोंनि जादेना दोननाय, अनला खारै अन गुन्दैजों बेखौ एसे-एसे सारनानै होबाय थानांगोन आरो।
औ
एरबाय थानांगोन मानो होनोब्ला खामथाम नागिरो नालाय अनला खारै अनला खारैजों, अनला खारै मा खामनो नागिरो बेखौ जोंङो एरहोनांगोन आरो। आरो एसे एसे सारना होबाय थानांगोन गोदौबाथाय, बिदिनो जोङो जोंना होनो नां जाब्रां सामब्रां फानलुफोरखौ एसे खमैनो होनानै जोंङो ओ बेखौ बिदि संनाय खौ नुनो मोनो बे
औ औ
जोंनि खारदै खार ओंख्रि जायखौ जों नाजों जायो बेदरजोंबो जायो। बे खारदै खारैखौबो जोङो बायदिसिना ओ, गोथां मै ओंख्रि जेरै लाय-लाफा खुद्रा फालें गासैखौबो जोंङो एसे एसे होफादेरनानै जोंङो थास' बिलाइ लाव बिजौ बेफोरखौ जोङो थुन थुनि बेफोरखौ जोङो एसे एसे होफादेरनानै मिजि मिजि खाना लाना फैनानै जों सुनानै ओ मिजि मिजि हाबा लानानै जोङो बेखौ सारायाव
रफ होनानै बेखौ खोबनानै खोबनानै जोङो बेखौ ओ दै आरि होनानै संख्रै होनानैसो ओ सागं साग्रोना लायो आरो सागं साबा जोङो बे ओंख्रिया गेब्लेबा
जोंनि ना गोरान ना गोरान फिसाबाथ' जों बेखौ एवलायनाङा ना गोथां होगोनबा जों बेखौ फास्टआवहाय नांगोन आरो बेखौ एफ्रामग्रोना लानायजो जों खारै गाव जेब्ला गोदौगोन ओ जेब्ला गेब्लेगोन बेनि उनाव
औ
जोङो नाखौ होनाय जायो आरो। नाखौ होनानै होफिनानै
फोराननानै जोङो एसे गथायै संनानै जोङो ओ नाखौ होनानै ना होखांनायनि उनावथ' संसार जाला बिनि सिगांनो जों सागं साग्रोनानै जों बे उनाव नाखो होनानै जोङो एसे गोदौ होफिननानै जोङो बिदिनो जोङो खांनानै जायो आरो। ओ खारै ओंख्रिखौबो बिदिनो जोङो अ सबाय जों अमा अमाखौबो जों बिदिनो सबायखौबो जों बिदिनो सङो। आरो जेरै नारजि दोङो जोंनिया नारजि जों अमा, नारजियाथ' बिलाइ गोरलैयाव जोङो गोथाङैबो जायो आरो जोङो नारजि फाथो जायखौ बुङो फाथो बे बिलाइखौ खाना दोनग्रोनानै जोङो फोराननानै बेखौ नारजि जा आरो बे नारजिखौ जोङो जोंनि खानानै गुब्लेयो नालाय जों बे खौ एसे ओ गोरान जागोन बेखौ जोङो दैयाव एसे सोमना दोनथ'नानै जों बेयाव जा थारा उनु थायो बेखौ थाराखौ जोङो गारना लानानै जोङो बिलाइखौहाय बिलाइखौ जोङो ओ दैयाव सोमनानै जोङो एसे फिसा
औ
खालाम संख्रै फानलु होनानै जोङो गेलेहोनानै ओ बिदिनो सागं साना जोङो जोंनि अमा बेदर बेखौ जोङो मस्ला मस्लि संख्रि फानलु होननानै एसे बेलेगावहाय जों एवफ्रामगोरना लानानै जेब्ला बे नारजिया गोदौगोन गेब्ले गोन अब्ला जोङो बेखौ गारना होनानै फिन गोदौ होफिननानै जोङो बिदिनो संनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ नोंथाङाबो ए एसे बर'फोरनि जामुंनि बागै संनाय ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन अब्ला नोंथाङाथ' ओ मोननैसो जामुंनि सायावथ' नोंथाङा गोदो जोंनि बर'नि जामुंनि सायाव मोननैसो बुंलांखाबाय नङा होनबा नोंथाङा। अब्ला आं दा होमबा नाफामखौ खौ माबोरैहाय बानायो आरो माबोरैहाय जानाय जायो बेनि सायाव आं एसे बुंनानै होनोसै
अब्ला जोंनो नाफाम होनोब्लाथ' गिबियावनो जोंनिया ओ नायानो गुदिसिन मुवा आरोना, जायखौ जों ना नङाबा बे नाफाम जाया अब्ला जों गिबियावनो ओ नाखौ बुथुमग्रोना लानांगोन आरो बुथुमनायनि उनाव जों बे नाखौ ओ साफा सुफा खालामनानै जोङो मा फोराननानै लाग्रोनांगोन आरो ना, अब्ला फोरानना लाखानायनि उनाव जेब्ला बियो ओ रानगोन नङा ओमब्ला नाया अब्ला जेब्ला नाया रानगोन ना अब्ला जों बेवहाय थास' ओ थास' ओ जेरै थास' गोसोमनि ओ जायबा जोङो बिसं बेफोरखौ बुथुमनानै लानानै बुथुमना लानानै जोङो ना गोरानजों लोगोसे बेखौ देफानाय जायो आरो ना औ
औ माने बेखौ गोबाव सम जाजायो आरो थेमाफोराव सोनानै औ
औ माने नाफामाबो ओरैनो डाइरेक्ट बे औ बे नाफामाबो माने ओरैनो बे थास' बिसंजों आरो ना नाजों ल'बा जाया बेखौ खारदै होनानै खायफा जायगायाव खादौ होनो आरो जोंनि जायगायाव खारदै होनो आरोना खारदै होनानै जों बेखौ ना नांगोन आरो नानानै जों बेखौ फिथा बायसिना एबा नङाबा बायदिसिना हासुंफोराव सोनानै जों बेखौ ओ गोरायै मारिना दोननांगोन आरो ना हावा हाबनो हायो बार हाबनो हायो जाय बा जाय बायदियै अब्ला बेखौ अब्ला बेयो बेनि उनाव सोना दोननायनि उनाव ओ से दान बा नै दाननि उनावसो बेयो नाफाम जायो आरो नङा होमबा सेवनानै बेयो ना फाम जागोन आरो अब्ला बेखौ जोङो उन समफोराव जानो थाखाय थि नानै दोननाय जायो आरो अब्ला बेखौ माबोरैहाय जायो आं बेनि सायावबो एसे फंनैसो बुंनानै होसै बेखौ जानायनि आयदाया जाबाय जेब्ला जोङो जेब्लानो जोङो ओ गोसो जागोन एबा लुबैगोन नङा होमबा नाफाम जानो अब्ला बे समाव जोङो बे खौ एसे एर'ना लानानै माने बेखौ आरो फिन खेबसेबाव मारि थेनानै नानै नांगौखिनि जखानि लानानै बेखौ जोङो ओ मा होनबाय सारायाव संनायनि लाहार फाहार खालामग लाग्रोबाय आरो ना गिबियावनो जोङो मा होनदों गिबियावनो नोङो ओ सोरबा खारैबो होनानै सङो आरो सोरबा थाव गुबैजोंबो जायो। अब्ला बे थाव गुबैजों जानोबा नों गोसो बायदि गिबियावनो नोङो मा मा ओ मस्ला मस्लि बाहायगोन बे नोंनि गोसो नङा होमबा बेखौ नों बाहायग्रोना लाबाय बेनि उनाव नाफामखौ होनानै जोङो एरै एरै बा बेयाव नोङो एसे लाव लाव महराव जानोबा बा नों बेखौ भाजा ओ सिस्टेमै जानोबा बा बेखौ नोङो बाथोन महरै जानोबाबो माने नों बेखौ बानायना लानांगोन आरो नोंनि गोसो बायदि आरो बे नाफामखौ जोङो ओ गंगार दुन्दिया नङाब्ला ओरैनो ओ जोंनि माबायाव फोनानै मोननाय दुन्दिया बे फोरजों जायोब्ला बांसिन थाव सिननाय मोनो आरोना बे दुन्दियाखौ होआब्ला नोंनि नाफामनि मोदोमनाया एसेबां माबा जाया आरो ओरैनो माने ने ओ नोंथाङा बुंलांनाय ओ जा जानाय मैगं थाइगंनि सायाव बुंलांबाय नङा होमबा गोदोनि गुद दोरोङारि बर'नि बेफोरखौ माने ओ गोबां रोखोम जोंबो जा नाय जायो आरोना जेरै अनला अनलाखौ नोंथाङा बुंदोंमोन ना अनलाखौ जों मोनथाम रोखोमाव जायो जेरै ओ मैखि एबा गोखै गोखै महराव जायो आरो सोरबा खारदै जायो। आरो सोरबा फाख्रि जायो आरोना गोथां मैगं थाइ बिलाइनि बे मोनथाम आयदायाव नाय जायो बिदिनो नारजिखौबो जोङो सोरबाबा सयाबिनजोंबो जायो दानि जुगाव आरो सोरबाबा बेदर जुमबो जायो बिदिनो सबायखौबो जोङो ओ सबाइखौबो जोङो दाउ बेदर अमा बेदर साम' बायदिसिना महरै जानाय जायो आरो
औ
बेखिनियानो आरो नोंथाङा ओ बेनि अनगायैबो गुबुन मा ओ जानाय लोंनाय ओरैनोथ' जोंना गोबाव ओ गोबां दंबावो नङा होमबा जेरै मैथाजों खां ख्राइ मैथा जों ना बेफोरबायदिबो जाबावो नङा ओमबा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां जोंनिया समा जाथ'बायमोन। ओ बिदिब्ला जोङो दोनथ' जासिगोमोनना उननि समाव आरो सावरायबावनिसै।
औ औ जागोन दे गोजोन्थों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां खोनादों औ
औ दे
गोजोननाय थाबाय।